खोनाबायना अ औ माने नोंथां दा नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दं।
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे खोथानि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन।
औ
होगोन ना नोंथाङा?
औ सावरायजागोन दे।
अ माने दिनै जोङो बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरो ना। जेनेबा बेफार फालांगि होननानै बुङोबा जोङो माने मोनसे मुवा एबा बेसादखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाम एसे जायगासिम माने दैथायहरनाय बायनाय फाननाय बेफोरनि ओ बेफोरखौनो माने जोङो फालांगि बेफार फालांगि होनबा बेखौनो बुजियो दा नोंथां जों सावरायनो साननाया बेनो माने दासान्दि नों थांमोननि ओनसोलखैजाय
औ
फालां
औ हेलौ औ
औ बांद्राय खोनायाखै औ
खोनाबाय दा
ओ जोंनि ओनसोलफोरावथ' औ औ जोंनि ओनसोलफोराव दा मानि गोबांखौनो जोङो उम गय फिथाइनि बोथोराव गय फिथाइखौ फालांगिफोरनो हरनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो औवा दंफां बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोबाङानो मैगं थाइगंनि फालांगि बेफोरबायदि खालामो आरो खायफा खायफा बोरमा दाउ बेफोरनिबो फालांगिफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
गोबाङानो गोबाङानो दा जोंनि ओनसोलफोराव ओ बिदिनो गय दंफां औवा दंफां बिफोरबायदि न' न'फोराव बारि बागानाव बेबायदि गायनानै लायो आरो बे फोरनिफ्रायनो गोबां फालांगिफोरनो जोङो गय फिथाइफोरखौ फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोबाङानो औवाफोरखौ दंफांफोरखौ बेफोरबायदि फानहरनानै रां आरजियो आरो जाय जाय मानसिफोरा आबाद मावो बिसोरो मैगं थाइगंफोरफोरखो आबाद मावनानै फालांगिफोरनो फानहरो आरो खा
हेल' हेल' मा जाखो हेलौ सेस